हेलौ ओ गोजोन बेलासे। समनि हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां। अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों खोनादों।
अ दे गोजोन बेलासि समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय।
बरायनाय थाबाय।
औ दा जों जोंहा गिबियावनो जोंनि बर' हारिमुनि बागैनो एसे सावरायनो जोंनि बै बैसागु जे फालियो जोङो
औ औ औ।
अ बिनि सोमोन्दै दा गिबियावनो जोंहा ओ खायसे बाथ्राखौ नो ओ बुंदों ओ नोंथाङाबो जोंना बैसागोखौ जेनेबा सात बिहु हयथ'बा जोंना स्नि दिन बिहु मोसानाय फालिनायखौ जोङो गामि गामि फालियो नालाय।
औ औ।
दा बेयाव जोंनि बर'नि दाम दामग्रा आगजुफोरनि मोननैसो मुं खौ बुंना होदो नोंथाङा।
अ दामग्रा आगजु निमुंखौ?
औ औ।
गिबियावनो जोंहा खाम नांगौ।
औ।
बेनिफ्राय जोंहा हारमुनियाम नांगौ। सेरजा नांगौ जायो। सिफुं नांगौ। जायो। ओमफ्राय लोगोसे जथा बेनो जोंनि समायना बर'हारिनि आगजु आरो इयो।
गुबै ऐ द्रेसा मा
जोंनिया जाबाय गाननाय द्रेसा जोंहा ओ दखना थागोन गामसा थागोन लोगोसे आर'नाइबो थागोन।
औ बेनो जोंनि बिराद समायना मोनसे बर'हारिमुनि नेर
नेरसोन जाहै बाय बियो
औ ओं खुगा मेथाइजों फल्क संजों जोंङो जोंनि बैसागो फोरबोखौ फालियो जोंङो साथ बिहुखौ
औ
अम
ओ नोंथांनाव मोनसे सोंनिसै आंङो
औ औ
नोंथाङा हारिमुखौ जोबोद मोजां मोनो नंङा होमबा।
औ औ
औ नोंथांङा ओरैनो भिडियबो गाबोयो नंङा होमबा आरो करियग्राफारबो खालामबोयो नंङा होमबा
औ औ
नोंथांङा एक्सुेले माने बे जोंनि बड'मिउजिक भिडियआव नोंथांङा मोनबेसे खालामबोनोमोन बोगोखो नों। नोंथांङा
अ आतसा दाथ' ओरैजाय लिरना दोननायबो गैया बावनानै थाबाय आंबो ओमफ्राय खिन्थु ओरैनो मथा मथि आंङो बिसथासो सल' खन
औ औ औ औ ओरैनो नैजिथासो जाबाय होमबा।
इउटउबाव होनो औ इदि जाबाय औ औ
औ दा नोंथांङा बे जिथु करियग्राफार खालामबोदों नंङा होमबा
औ औ
अ दा नोंथांङा जिथु करियग्राफार औ नोंथांङा जिथु करियग्राफार खालामबोदों नंङा होमबा
औ
औ दा बेवहाय नोंथांङा सोर सोरनि प्रडाक्सनाव माने खालामबोनो मोनदों।
अ प्रडाक्सना जोंना दा ओ बांसिन आङो गोदान खालामजेननायनिफ्राय बहुद बार खालामनो मोनबाय फुरानाब आ बुंनो थाङोबा ओ मेहेर मेहेर क्रियेसन दङ इनिफ्राय- बगाजुलिनि गोमबोर प्रडाक्सन होननाय दङ इनिफ्राय ओरै
औ
अ ओमफाय बे हरैजाय जोंहा आ बरमानि दङ मोनसे प्रडाक्सन
उम
ओ प्रडाकसन- फोरनि नामखो बारा गोसोआव गैला। आरो इनिफ्राय एक्टर एक्ट्रेस ओरैनो खौरां खालामनो होना बि बेयावनो आङो दिनेशजोंबो खालामनो दिनेसखौबो खरग्राफ खालामनो मो
अ अ अ औ
इनिफ्राय अजै जेर एक्ट्रिस मोनबाय अनसुमै एक्ट्रिस मोनबाय ओमफ्राय कक्राझारनि अखा फोरोंनाय मोनबाय
औ औ
इखौबो खरग्राफ खालामनो मोनदोंङो
औ औ गो गोबाङानो खालामबोबाय होमबा नो नोंथाङा नङा होमबा? ओ नोंथाङा मा माने जिथु करियग्राफार खालामो नङा होमबा बिनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथाङा माबोरै रोंनो हादों माने? हेलौ
सामसे आङो हेलौ
औ औ औ औ
डान्स क्लासिकेल लाखादोंमोन नालाय उन्दैनिफ्राय डान्स लानानै इदिनो मोसायो मोसानानै इदिनो लासै लास सैनो ससुटिंआव जेनेबा गुबुननि सशुटिंआव थाङै थाङैनो जेनेबा जोंनि स्टेपफोरखौ सम मोजां मोना फिल्मावबो खालामनो होयो दा बिनि ओमफ्रायनो आरो मोसानाय क्लास बेलेग एसा खुलिबाय मोसानो फोरोङो बेफोरखौनो नुनानै आं ससियेल मिडियाआव होयो नालाय बेफोरखौ नुनानै माने लेंहरो आरो
औ औ
बिदियावनो थाङो ओमफ्राय बिदियावनो जालांबाय
दा नोंथाङा जिथु नोंथांनियाव मोनसे रेगा फिल्म प्रडाक्सन गैया होमबा? औ फ्राय नोंथाङा माने बे भिडिय बांसिनानो माने माने नोंथाङा ट्रेजिडिखौ बानायो आरो ना
औ औ
नाथाय नोंथाङा बे बांसिन माने ट्रेजिडि बानायनायाव माने बांसिन मा माने एक्सपिरियेन्स बेयाव बांसिन बांसिन माने नों ट्रेजेडिखौ खालामनो मो मोजां मोनो माने
औ फास बल आंनि ट्रेजिडि भिडिअ बानायनायनि जाहोना जोंना मेनलि जोंनि कन्टेन्टआ ओ ट्रिजिडि इमसनेलाव थांबाय आरो जोंनिया माने जोंनि ओ चेनेलनिफ्राय जोंनि भिडिअखौ कमडि बारा नायनो नागि दा सल बारा मोसानाय नायनो नागिरा एलबाम नायनो नागिरा बे मोनसे इनिफ्राय आरो नेक्स्ट आंनि लिरनाया ओरैबायदि बि माने आं किसुमान बुस्थुखौ उन्दुनाय समाववानो जा माबा मोनसे मे मेथाइ रोजाबग्रा खोनासंनायावनो जा बे समाव माने बांसिन इमुस बुस्थुआ जाखांफैबाय थायो माने
आतसा बां सिन नोंथाङा माने औ औ औ
ओ मा होननो नायदोंमोन नोंथाङा
अ बिदिब्लाथ नोंथाङा बांसिन माने ट्रेजिडिखौ साबसिन मोजां मोनो नङा होमबा
औ औ ट्रेजिडिफोरखौ बांसिन लिरनोबो मोजां मोनो आं माने जिरायबानो माने मोनसे मिउजिक दामनानै स्टरिखौ लिरबानो माने डाइलगा थांबाय थायो माने आंना आरो आरो मोजांबो मोनो नायगिरिफ्रा ट्रेजिडिफोरखौ इसे जोंनिया ओ कमडिबाथाय आरो कमडिनि मानसि बारा गैयाना जोंननाव आर्टिस्टफोरा।
अ उम माने नोंथांनि भिडिअ'फोरखौ आं नायो नालाय बांसिन माने इमसनेल ट्रेजिडिखौ नुनो मोनो नालाय लाय बेखायनो आं नोंथांनियाव बेखिनिखौ बिबुंथि सोंनाय जाबाय आरो।
ओ जोबोर मोजां गोजोननाय थाबाय, ओमफाय नोंथाङा माबे टपिकखौ मोजां मोनो भिडिअ' नायोब्ला मा सिस्टेमखौ बांसिन
आङो बांसिनानो बेनो लोगोसे गिबियावनो रमान्टिक थाग्रोनानै उनाव इमस
औ जानाय औ उफाय औ उफाय गैयै दुखुआव थांनाय
औ बेफोरबायदिखौ आं बांसिन साबसिन मोजां मोनो आरो आं।
औ औ औ बेनो जोङो सरमु बियाव माखासे दिन्थिजोबनो हाया नालाय जों एकदम बारसनानैबो दिन्थिनो गोनां जायो उम बिदि आरो।
दा सानजौफुनिथ' जाख
औ जाखांबाय।
दा जोंनिया बिदिनो जौगालांबाय थानांगौ साब थादोंसै इसरा दा जोंनिया नै बेयाव ओ दा जि जों सर्ट मभि बानायनायनो नागिरदों बेयाव मेथाइयानो दोंनै दोंनै आधा माने दोंथाम बायदियानो जागोन एब बारो आइटेम सं मोनसे दङ जोंना आइटेम सं
आतसा
दम लोङै जायै बार्टाव मोसानाय आरो एसे मोजां जागोनखौ नुहुरदो आङो।
औ औ
जोंनि सोलिबाय थानाय जाथाइफोरखौ सो-सोनो नागिरदोंथ'
बिदिनो कालसार लाइनाव सोरबा खायसे मोजां मोनो सोरबा खायसे गाज्रि मोनो नङा होम बा बेफोर जिथु गाज्रि मोननायनि ओ सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो माने जिथु बांसिनानो जेनेबा गाज्रि कमेन्ट खालामहरो गाज्रि मोनो जिथु औ बिसोरनिसिम नोंथाङा मा
खामायहरनो सानो माने नोंथाङा मा सानो माने गोसोआव माबोरै बुजाय हरगोन?
औ बेखौनोथ' आंबो दाना कमेन्टफोरखौ एसे इगनर खालामग्र जाबाय खिन्थु इसोरखो बुंनो सानो आं माने गावसोर मावनो हायाबा गुबुननि मावनाय खामानिखौ बादा दाहो बा दाबाजा आरो जेनेबा किसुमान प्रडाकसन किसु सुमान मानसिया सोलोंजेननायजों खारो बेफोरखौ बुज जिनांगोन आरो जोंनिया मानसिफोरखौ लानानै कमेन्ट हरो जों मानसिखौ नायनाङा नांगौ जोङो एगथिंफोरखौ नाय बेफोरखौ नाय जेनेबा गाव हायोबा गावबो ओंखारबो जों गावनिफ्रायनो सोलोंगोन खानथु जाय मानसिया बेयो बखिग्रा बे मानसिया माने गुबुनखौ जौगानाय
औ ओ ओ माने बिसोरथ' मिथिया नङा होमबा गोबां गोबां खस्थ' जायो बानायनायाव नङा होमबा?
औ औ औ
औ जानायजों लोगोसे बानायनाय गोबां सान्दुं गोसा‌ मानि खारथिंनानै खालामनांगौ बेफोरखौथ' बिसोर मिन्थिया नङा होमबा? जिथु औ नायनाया गावसोर
औ औ औ एसे साजेसनफोर होबा जेबो नङा माने दडाइरेक्ट बखिग्राफोरा सुबिदा जायो आरो डायरेक्ट बखिनो नाङा
जाय माने जाय बुजिग्राया माने मोजां कमेन्ट हरो नङा होमबा जाय मिथियो औ अब्ला नोंथांनि सायाव जेनेबा जायबा गाज्रि कमेन्ट हरदों बिसोर माने बेफोरनि बागै जेबो बुजिया आरो न
एख' बुजिया आं
औ नोंथाङा बेखौ नोंथाङा बेखौ बुंनो सानदों नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ दे होनबा नोंथां जोंहा दिनैनि समाबो जालायबाय जोङो उन समाव रायलायलायबावनोन समाव दायो जोननाय मोनबााय रायज्लायना
अ
औ
दे बिदिब्ला नोंथां अ गोजोननाय थाबाय दे।
दे।